औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथां बिदिब्ला गोजोन मोनाबिलिनि जासिहरनाय थाबाय नोंथां
बिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय
दायो नोंथां आं जोङो रायलायनो सानदों जोङो दायो दै गुबुंले जानाय माने दैया माबायदि गुबुंले जायो जों माखौ दै होनो माने जोंनि जिब'नाव दैया माबायदि माने मोजां आरो ना माबायदि जोंनि जिबनाव दैया नांगौथि आं माने जों बेख फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां रायलायजागोन ना औ जोङो सिगाङावनो जोङो बुजिनोसै आरोना मानेज जों दैखो माहा दैखौ दै होनोब्ला जों माखौ होनो माने दै होनोब्ला जों इंलिस साव बुङो आरोना वाटार होननानै जों बे दैखो जोंनि बुहुमनि माने गासै जेसांखिनि जोङो बुहुमाव हाफोर दङ' दैमा फोर दङ' बे बुहुमाव माने गासिबो सेभेन्टि पारसेन्टआनो माने दै आरो ना बुहुमाव
औ नोंथां औ
टि पारसेन्टा बाखि थार्टि पारसेन्टा जोंनि हा आरो ना दायो दै होनोब्ला माने दैया मोनसे माने जोंनि
जिब'नाव
ओ जोंनि जिबनाव गोनांथि हो बुस्थु आरो ना जों बे दैखो माबारैहाय मोनो होनोब्ला आदा नोंथाङा आं फोरमायनो सानदों माने दैया अक्सिजेननिफाय जाय यो आरोना अक्सिजेन बे अक्सिजेन मिक्स जायो
औ औ नोंथां औ औ औ
दायो बे दैखौबो जों माने माबायदिहाय बाहायो आरोना जों बेखौ फोरमायनो सानदों माने जोंथ' गासिबो मिथिखायो
औ
माने जों थांना थानो हाया
औ औ औ नोंथां औ
एबोला जोंफोर ओंखाम संनायावनो जा नङाब्ला जोंफोर बिदिनो आबाद मावनायावनो जा खेथि मावनायाव जा माने जोंनि जिबनाव माने दै नांथारगौ जायो आरोना नोंथां। आइ आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों आरो ना नोंथाङा दैनि सोमोन्दै
औ औ दा नोंथां नोंथां बुंनायफ्राथ' सै दै होनोब्ला जोंहा जोंनि जिबनाव मोनसे गोनांथि गोनां मोनसे जोंनि जिबननिनो बाहागो जाहैबाय। दा जोंनि गासै देहायाबो दै नङाब्ला जों थानो हाया आरो जोंनि देहायावबो दै नांखाथारगौ आरो जोंनि देहाया खावसे बाहागोआनो जोंहा दैजोंसो थाजिमै दाजानाय
औ नोंथां नंगौ।
औ दा आरो बिनि अनगायैब्लाबो जोंनि बे बुहुमाव दैया गासै जोंनि जिब जुनार बिफां लाइफां गासैनोबो जोंनो दैखौ नांखागौआनो मानो होनोब्ला जोंहा जों थानाय हायावबो जुदि दै गैयाब्ला जोंहा हाया रानख्राव जानानै बे बालाबारि बायदि जालांगोन नङा होमबा नों दा बिनि अनगायैब्लाबो दैया जाहैबाय जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार
औ नोंथां नोंगौ।
आरो दैया जोंनि बे थांना थानाय जिउआव माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो ओंखाम जानाय मानाय गासैयावबो माने जों दै नङाब्लानो जाया आरोना नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
बिनि अनगायैब्लाबो जोंहा दैया आथिखालाव जोंहा गोबां माने लेथ्रा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा।
औ नोंथां ओ नोंथां नोंगौ।
दा आरो बेनि अनगायैब्लाबो जोंहा दैयाव नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दैया जाबाय हाइद्रजेन आरो अक्सिजेनजों दाजानाय।
औ
दा बेफोरनि अनगायैब्लाबो दैयाव जोंहा गोबां मिनारेल्सफोर लगायना थानाय मिलायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनिनो माखासे बाहागोआ अबेबा अबेबा बिस गोनांबो जानो हागौ। माबा मोनसेबो जानो हांगौ नाथाय बिनिनो बुहुमाव जोंहा स्निजि जौखोन्दो दैजों दै दंब्लाबो बिनिनो जोंहा जि जौखोन्दो बा बेबायदिनो गोबां खोम खोब खोम बिबांनि पारसेन्टनि दैयाल' जोंनि थाखाय बाहायजानाय बा लोंजानाय दै आर ना नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ औ
दा बेफोरनि अनगायैब्लाबो जे दैया जोंहा आथिखालाव जोंनि जायगायाव गोबां दै मोननाय जायोब्लाबो नाथाय जों गुबुंनायखौ, गुबुंले दैखौल'सो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोथां नांगौ।
बेफोर गुबुंनायावबो, जोंहा सुबुं माहारियानो जोंहा
औ सुबुं माहारिनि आखाइ दंङ नोंथां औ नांगौ।
दा दैया गुबुङो मानि थाखाय जोङो बेयाव जों संसार जानायफ्राव जोंनि बे ओ आबहावायाव जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि बायदिसिना मुवा बेसाद जेरै -प्लास्टिक बायदिसिना मुलि बागेरा जों बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर गासैखौबो जोङो गारह'रोब्ला दैयाव गारोब्ला बे बेफोर दैया गुबुंले जालांनायबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो बेनि अनगायैब्लाबो दैया जाबाय ना ना माखासे माखासे जिब जुनार जेरै- दैयाव थाग्रा जिब जुनार खांख्राइ साम' बेफोरनि ओ बिनि नांगौ बाहागो बेयाव दै नङाब्ला बिसोर थांनानै थानो हानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नों थांनगौ औ!
जों बेफोरबायदि प्लास्टिक बायदिसिना गारबाय थायोब्ला जोंहा दैया,, सानसे समाव लोंमजायै अबस्था फुरा गासैबो गाज्रि बेबायदि जालांगोन आरोना? जाय दैखौ जों बाहायनोबो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
दा दैया जोंहा जोंनि माखासे गोबां जायगायावनो जों दैनि आंखालखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला लोंजानाय दैया गोबां खम खोब खम। नाथाय बेयाव बे जायगाफ्रोराववबो जों ओ गाज्रि दै जेरै- हमनानै ला ओ नाला बायदिसिना बेफोर मानि थाखाय जादों जों सुबुं माहारि फ्रा गोबां बायदि ओं गोबां बायदि बायदिसिना ओ गेसाव- गोफोन मुवाफोरखौ जोङो गारहरो, दैयावनो गारो बेफोरनि थाखायनोथ' बेफोर दैया गाज्रि जालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
आरो दासान्दि जों नुनो मोनदोंदि दैनिफ्रायनो जोङो ओ मोब्लिब गोहो माखासे पावार प्लान्ट सर्सफोरखौ जों बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ जोंनि जिउ खुंनायाव जा जोङो, सुबिदा बायदियै जोङो जोंनि माखासे मेसिन दाजेमारिफोर जों बाय बानायना लादों बेफोर गासैबो मोब्लिब बायदिसिनाफ्रा जोङो दैनिफ्रायनो जों दिहुननाय जायो। दै नङा होमबा नोथां?
औ, नोंथां नंगौ औ औ।
आरो बेनि अनगायैबो जों आबाद मावनायफ्राव बायदिसिना गोबां खामानियाव जों दैखौनो बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ जों बाहायनाय जायो नंगौ। नोंथां आंबो बुंनो नोंथां माने जोंनि दैनि सोमोन्दै आरोना नोंथां। जेरै- नोंथां बुंलांबाय माने जोंनि मानसिफोरा माबायदिहै माने जों रोङा आरो ना। जोङो सोलोंनांगौ माने जों दैखौ माबायदिहै जों मोजाङै बाहायनांगौ जोङो म देखौ गुबुंले खालामनााङा आरो ना माने जोंनि जिउमायाव दैया माबायदि गोनांन्थि जोङो बेखौ रोंनांगोन, बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों माने जोंथ' गासैबो मिथिखायो जों दैखौ माने जोंनि जिबनाव माने माने गासै दिनावबो जों बाहायनाय जायो आरो ना। जेरैहाय जोङो लोंनाय जाबाय। सिगाङावनो बिनि उनाव ओमफाय आरो जेरै जोंनि आबाद मावनायफोराव आबाद मावनायफ्राव ना औ जोंनि माइ माइ गायनायफोराव ओमफाय आं बुंनो सानदों आरो ना माने जोंनि आरो जोंनि माने जों बेसिकेलि जों बेसिक माने हदाय मबब्लाब बाहायो आरोना बे आं बुंनो सानदों जेरै जों दै लोंनाय बेनिफ्राय जोंनि बिदिनो दुगैनाय ओंखाम संनाय जानायफोराव आरो ना जि जोम सुनायफोराव माने बिदिनो मान फोरा बाहायोना बिनि उनाव बिदिनो दैनिफ्राय बिदि सुनायफोराव माने बिदिनो गुबुंलेबानायो बिदिनो बुस्थुफोर माने फैयो आरो ना बे बुस्थुजोंनो माने मि जानानै माने दैया जोंनि बुहुमाव दायो गुबुंले जालांगासिनो आरोना। औ ओमफाय मानसिफोरा बिदिनो दानि जुगाव माने बिदिनो आथिखालनि जुग ना माने मानस सिफोरो बिदिनो बेगेटनि माने बुस्थुफोर मुवाफोर बुहुत बायो आरो ना बिदिनो पेकेटनि बुस्थुफोर मुवाफोर जायो बेफोरखो बिदिनो लामाफोराव गार लाबायो हैदिनो अखाफोर फैनानै अखादों अखादों ओमफाय बे प्लास्टिकनि पेकेटफोरजों मिक्स जानानै आरोना माने जोंनि दैफोरा गुबुंले जायो। जोङो इंलिसाव बुङोबा जोङो वाटार पलिउसन होनना बुङो आरोना नोंथां। माने जोङो बेबायदि खालामनाङा आरोना जोंनि माने दानि जुगाव जोङो मोजाङै रोंनांगोन माने माबायदिहै जोङो बाहायनांगौ जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ माने जोंनि आबहावाखो आरोना जोंनि दैफोर जाबाय आबहावायानो जाबाय मोजां जों माबायदि बाहायनांगोन जोङो माने बेफोरफोरखो रोंनांगोन आरो नोंथां
आं आरो बुंबावनो सानदों माने दानि आथिखालनि जुगावथ माने जों नुनो मोनदों माने दैनिबो माने जोंनि बुहुमाव खम जालांबाय थादों आरना माने खायफा खायफा जायगाफोराव अखा फैया बिदिनो दै गैया दै मोनलाङाखै मानसिफोरा दै मोनलोंयिनि थाखाय बुहुमाव हरायबो मानसिफोर बहुत थैयो आरोना जों बेफोरखो निउसफोराव नुनो मोनो माने बेफोरनि ओ बेफोरनि थाखाय आं सानो आरोना। थांबालाय जोंफोराव जों मानसिफोरनि सायाव आरोना जों मारैहाय बाहायनांगौ जों बेखो रोंनांगौ आरो ना नोंथां।
नोंथांनाव
औ नोगौ दा।
दा नोंथां औ दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंहा दैया गोबां गोनां नोङा होमबा जोंनि जिगाव नाथाय ओ जोंहा दैखौ गोबां बेबायदिनो गाज्रि औ ना नाथाय जोंहा दैखौ गोबां बेबायदिनो गाज्रि ओ ले बाथ्रा गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा लोंनाय दै होनोब्ला जोङो जोंनि थाखाय जा जोंनि देहायाव नांगौ जानाय। बिबांखौल'सो जों माने दैनिफ्राय माखासे मिनारेल्सफोरबो मोननाय जायो जोङो दा माखासे जाय ओ लेथ्रा दै माने गुबुंले दै बेफोराव गोबां बायदिसिना ओ केमिकेलफोर मुलिफोरबो जों मोनफानो हागौ बेनि थाखायनो जों ओ पियर दै फोरखौल'सो लोंनाय जायो जाय जोंनि थाखाय लोंजाथाव बाहायजाथाव दै
औ नोथां नोंगौ
जोंनियाव गोबां दं होनब्लाबो जों लैथो लैथोमाफोरनि दैखौथ' जों लोंनो हाया नङा होमबा नो थां मानो होनोबा जोंहा लैथो लैथोमायाव गोबां बिबांनि संख्रै आरो बायदिसिना गोबां औ औ औ संख्रि आरो गोब बां बायदिसिना मिनारेल्सफोर जों मोननाय जायो बेखायनो जों बेखौ डाइरेक्टलि लोंनो हा हाया बिनि थाखायनो जों माखासे ओ ओ गुबुन गुबुन हादोरफोराव जोङो माखासे प्रजेक्टफोर बानायनाय नुदों जायखौ जों लैथोनि दैखौबो जोङो पियर पिउरिफाइ फिल्टार खालामनानै जोङो सोदांनानै लोंनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबानो औ मानो होनोब्ला जोंहा बे बुहुमाव लोंनाय दैया गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों दैनि थाखाय दैनि थाखाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दै मोनलोनायाव सोरहाबा थैलांनाय रानथाब फोनथाब जानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। बेसिकेलि जों नायनो थाङोब्ला जोंनि ओ खाथि खाला जायगा नायहरब्ला जों राजस्थानफोरखौ नुहुरो जाय बालाहामा बेयाव जों दैखौ मोननाय जाया नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरबायदि जायगायाव गोबां गोरान रान स्राव जायो। दा जों बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला गोबां दैनि गोनांथि दं बेखौनो आं बुंनो सानो आरोना नोंथां।
औ नोंथां जोंना नोंथां समाबो जाबाय औ नोंथांजों बिदि दैनि सोमोन्दै रायलायनानै मोजां मोन
औ जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांंबो औ गोजोन्थों औ औ